ना ओ नोंथांनि सेराव आङो ओ मोनसे आयदाखौ आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो
औ औ नोंथां औ औ नोंथां सावराय जागोन
ओ बे आयदायानो जाबाय आबाद जेरै ओ मेसें आबाद आरो दै ज्लां आबाद नोंसोर नोंथाङा मेसें आबादनि बागै एसे फोरमायना होनो सानो ना
औ नोंथां हागोन नोंथां नै दा जों मेसें आबाद होनोब्लाथ' जोङो गोजां गोजां बोथोराव गायनाय आबादखौनो जोङो मेसेङाव गायनाय आबाद होननानै मिथिनाय जायो आरो नोंथां जों मेसेङावथ' गोबां गोबां बायदि रोखोम रोखोमनिजों आबाद गायो जेरै जोङो गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो माइखौ जेब्ला जों गायखांनानै माइखौ जों गायखांनानै बेयाव जोंनिया नारा थालाङो बे नाराखौ जोङो मोजाङै सोरबाबा हायो नङाब्ला सोरबाबा ट्रेक्टर जोंनो एवफालाङो सोरबाबा आरो अर अरजों सावनानै अरजों सावना होनानै बेखौ बेनि हांगारा हासार जानानै बेखौ ट्रेक्टरजों मोजाङै एवना लायो एवना लाखांनानै एवना लाखांनायनि उनाव जोङो बेयाव बेसर बेसरखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो गुबुनफोरा बेसर गैयाला बासिनो सोरबाबा नारानि गेजेरावनो मटरफोरखौ गेजेर गेजेर खदाल नङाब्ला गुबुन जावग्राजों जावनानै बेयाव मटर मटर गायनाय जायो मटरखौ नारायाव मा मटरखौ नारायाव मानो गायनाय जायो होनब्ला बे मटराथ' गोजौ जालांनानै नै बेनि देन्थाया जोबोर गुरै बेनिखायनो बे मटरा मानलाना मानलानो थाखाय नारानि हेफाजाबजों बेयनो मान लानानै मटर फिथाइखौ थायो आरो आरो बेनि अनगायैबो सबाय सबायाइ काला काला बायदिसिना गायनो थाखाय बेबोथ' जोङो नारानि गेजेराव जेरावनो जोङो फोना होनाय जायो बेयावनो बेयो मटर बेयो खालाफोरा रज'नानै बेयाव फिथाइ थायो द जों बेसरखौ जोङो जेब्ला जों फोयो फोखांनायनि उनाव जोङो दैयाव बेसरा फिसा फिसा फिसा फिसा रज'नायनि उनाव जोङो बेयाव जाहाथे बेनि बेनि बेखौ मोसौ बोरमा बायदिसिना जायनि थाखाय बेखौ जोङो जोथोन लाबाय थानांगौ नङाब्ला बे रज'नाय रज'नाय बेसरखौ जाबो्ला जोंनि दा जों गायनाय बेसरखौ फांसे जायोब्लानो बे फांसेया जोंना गोबां लस जायो आरोना नोंथां बेनिखायनो जों बेखौ देरनायाव लागै जों जोथोन लानांगौ बेनि उनाव जेब्ला बियो बिबार बारो अब्ला जोङो बेरे सिखिरिफोरा बानानै बेनि बेनि बिलाइखौ बिबारखौ सिरिनि थाखाय जोङो बेयाव बायदिसिना बानो बेरे बेरे बानो हायै बेरि बानाय हायो रासायनारि मुलि नङाब्ला जोङो बायदिसिना बायदिसिना जेरैबो जोङो मोसौ मैसोफोरखौ जेबो खहा खालामै जोङो मुलिबो जोङो बाहायनो हागौ बेनिनि बेनि अनगायैबो जोङो गोबाङा मुलि होयो नाथाय गोबाङा बायदि मोसौ मैसोनि जेबो बायदि बेबायदि खहाा खालामि जायगायाव जोङो हासार होनायखौ नुनो मोना नोंथां बेनि उनाव जोंना बेनि उनाव जोंना हासारार मुलिखांनायनि उनाव जों फिथाइ थायो फिथ फिथाइ थायखां थायाब्लाबो ब सोरबाबा फिथाइया थेफा थेफा नंला फिसाया मोजां जाया होननानै गोबाङानो बेयाव मुलै सारनायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनाव जोंनिया बेयो जेब्ला रायो रानानै मोन रानानै बेयो रानो रानबा जोङो बेखौ फुनांगो जों फुनो थाखायबो जोङो ग गामि नङ्ला जोङो बायदि बायदि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय जोङो खुग्राजों उ हाजिरा नङाब्ला जों थिकायाव बेखौ फुनो होनानै जोङो बेखौ सान्दुङाव साननैसो फोराननानै बेखौ जों ट्रेक्टर नङाब्ला जों मोसौ बायदिसिना जोङो दुब्लि फोथारावनो जों खलथा खलथा खालामनानै जोङो बेखौ नानानै जोङो न'आव लांनानै जोङो बस्थायाव सोना दोननानै बेखौ मेसिनाव लांना जोङो थाव हिसाबै जों फेरेदनानै लाबो बेै थाव फेरेेरनायखौनो जोङो फान फानोबो गुबुना गोबां जुदि बेसर आबाद खालामनानै बियो गोबां थाव मोनो अब्ला बेखौ बियो लिटार से लिटार नै बेफोरदि फानो फाननानै बेयो रां खामायो बे रां जोंनो न'खर नङाब्ला बायदिसिना गाव गावनि नांगौ नांगौ। जानाय बायदिसिना बेसाद मुवाफोरखौ बियो बायनानै लायो। बेनि अनगायैबो जोंना फेरेद जानाय बै बेसरनि थाव बानायनायाव जेब्ला जों फेररायदो बे थाव बानायनाय जोंना साबा साबाखौबो जोङो ना नङाब्ला जोङो खांसि सुनाय बायदिसिनायबो जोङो बाहाय बाहायनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उन बेनि उनाव मेसें बोथोराव जोंना आबाद दंबावो जेरै आलु जों आलु गायनो थाखायबो जोङो दुब्लि बोथोरखौ जोङो मोजाङै ट्रेक्टरजों एवनानै जोङो बेयाव खदालजों जोङो लारिें लारिें बाहाय गोथौ जावनानै जों हाथाइ बाजारनिफ्राय जोङो आलु आलुफोरखौ लाबोनानै बेयाव दरफा दरफा होनानै बेखौ जोङो मोजाङै खोबना हो फैनांगौ जाहाथे बियो गुदुं जानानै फेंखा हरो बेनि उनाव बेनि बिलाइफोरा गोजौआव फैयो आरो बे हाजोंल' गुदुं जानायखौ जों नुनो मोना बेनि सायाव जोङो जिगाब बिलाइ जिगाब नङाब्ला जोङो नारा बायदिसिनाखौ होनानै जोङो बेखौ आलुआव हनाय जायो बेनि उनाव बियो दानसे नङाबा दानसे साव खावसेनि गेजेराव बियो बिलाइ ओंखा ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि उनाव जेब्ला बिलाइ ओंखारो अब्ला जों आलुआ फेंखा अरनानै बेयाव फिसा फिसा आलु आलु जानायखौ जोङो मिथिनो मोनो। बेनि उनाव जेब्ला बिलाइआ रानलाङो अब्ला जोङो मिथियो बे बे सिङाव आलुआ गोबां उम बेदर जाबाय होननानै बेनि उनाव जोङो बेखौ बुरनानै जोङो आलुखौ थाइसे जायगा याव जमा दोननानै जोङो गुबुन सोरबा सोरबा गोबां जुदि आबाद आबाद मावो अब्ला बिसोरो हाथाय बाजाराव लाङो नङाब्ला जोङो न'आवबो जानो थाखाय लाखियो बेनि अनगायैबो जोङो लाइ लाइ लाफा फान फानलु गाजर बिन बायदिसिना मैगंबो जोङो गोजां बोथोराव गायनायखौ गायनायखौ नुनो मोनो बेनि उनावबो जोङो
बेखौ जोङो बर' हारिनि जेरै बानायनाय खारै खारै मैगं जे खौ जानाय नुनो मोनो खारै मैगंजों ना नङाब्ला जोङो मैद्रु मैगं नङाब्ला बायदि बायदिसिना जोङो आलुफोरजोंबो जोङो बै लाइ लाफाखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। बेनि उनाव जों जोंना गाजरफोर दंबावो गाजरफोरा ओ जोङो न'आवनो गायनाय गाजरफोरा जोङो जेबो रासायनारि रासायनारि मुलि होयै जोङो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां मेगन बायदिसिना देहानि थाखाय जोबोर मोजां बेनिखायनो जों बर' हारियाव गायनाय बायदिसिना मैगंफोरानो जोंनि देहा मोजाङै गोग्गोम लाखियो आरोना नोंथां। नोंथाङाबो एसे दैज्लां बोथोरनि गायनाय गायनायखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
दैज्लां बोथोरनि गायनाय आबाद होनोबा जोंना गिबि गुबै आबादानो जाबाय माइ आबाद मानो होनोबा बे माइ माइनि बेनो जोङो जोंनि गुबै जाग्रा जामुं जेरै ओंखाम बेखौ मोनो आरोना बेनि थाखायनो जों गोबां बां गोबां बिबांनि बांसिन सुबुं फोरानो माइ आबादखौ मावनाय जायो बे माइ आबादखौ मावनाय माबायानो जाहैबाय जेरै जों गिबियावनो मा होनो बेखौ माइज्लि बेखौ बुथुमग्रोना लानांगौ आरोना जेरै खायफाया गोदोनिफ्रायनो जानो दोननाय माइ जेरै बोसोरसेसो सिगां दोनखायो आरो। दा बेबायदिखौ नङाबा जेरै जों दानि जुगावथ' गोबां जेरै एग्रिकालसार अफिस बेफोराव नार्सारि बाय बेफोराव गोबां मोनो आरोना दानि जुगाव गोबां गोबां रोखोमनि माइज्लि बेफोरखौ जेब्ला बेफोर माइजिखौ ओ जोङो दैयाव मोनसे बस्था एबा माबा जायखिजाया मोनसे जेबा बुस्थुआव सोनानै बेखौ जोङो दैयाव साननै बा सानथामानि थाखाय सोमनानै दोननाय यो आरो ना बे उनावसो जोबखांनायनि उनाव बे साननै सानथाम जोबखांनायनि उनाव बेखौ माइज्लिखौ थिखांनानै जोङो मोनसे बोरि जागायाव थालिर बिलाइ बा थास'नि बिलाइफोरजों खोबनानै दोननाय जायो आरोना। जाहाथे बेयाव गाजा एबा फेंखाफोरा अरो। आं बिनि जेब्ला बे गाजार फेंखा अरखांनायनि उनाव जों गुबुन फारसेथिं हाफोरखौ जाय जायगायाव जोङो बे माइज्लि बेखौ फोगोन। बे जायगाखौ जोङो मोजाङै गुरै खालामग्रोना लानाय जायो आरो। ना जेरै खायफाया ट्रेक्टरजों एवो आरो खायफाया मोसौजों बे जेब्ला खालामखांनायनि उनाव जोङो बे जा बोरियाव थिखांनानै दोननाय माइज्लि फेंखा हरनायखौ बे दुब्लि फोथाराव फोना होनाय जायो आरोना। बेनि उनाव जेब्ला बे माइज्लिया जौहां जायो अबाना जों बेयाव गोबां जोथोन लानो गोनां जायो आरो। ना मानोबा जों नुबोगासिनो। जोङोदि अखानि दैनि बिबां जेरै बेयाव दैनि बिबाङा खम जायोब्ला बे माबानि खोथियानि जौनाया मा होनो होनबा एसे माबा जायो आरोना हमथायो दैनि बिबाङा खम जायोबा बेखायनो बेयाव जों दैखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ लोगोसेनो बेयाव जों गोबां नुबोदोंदि
औ नंगौ नोंथां
खोथियाफोरा थाब थाबैनो जौनो जौनायनि थाखाय गोबां रोखोमनि हासार एबा जोंनि न'आवनो बानायनाय ज जेरै गोबोर हासार बेफोरखौ होनाय नुयो आरो ना
औ नंगौ नथां
लोगोसेनो गुबुन फारसेथि जोङो जेब्ला बे खोथियाफोरा नैजिबा न नैजिबा नैजि नैजिबा दिनसोनि उनाव जेब्ला बे खोथियाफोरा जौव जौखानायनायनि जों गुबुन फारसेथि बे खोथियाखौ गायनो थाखाय दुब्लि फोथारफोरखौ एवना लानाय जायो आरोना जों जेरै एवनायनि माबायानो जाहैबाय जेरै जों गोदो गोदायथ' गोबां बांसिन सुबुङानो मोसौ एवोमोन नाथाय आथिखालाव जेरै मेचिन ट्रेक्टर ओंखारनायनि थाखाय जों बांसिनानो बेक्टरजों एवनाय जायो आरो ना बेक्टरजों एवखांनाय जायो बेयाव जोङो गोबां सुबुङानो जेरै खननै खनथाम एबा खनब्रयावला सेवनाय बेखौ जों नुनो मोनो आरोना मानो होनोबा हाया जाहाथे बुरै जालायनायनि थाखाय बेफोरबाय सानो एवखांनायनि उनाव जेब्ला हाया गुरै जायो आरो खोथियाखौ खोथियाफोरखौ गायनो माबालायनो थाखाय
औ नंगौ
गायनो माबानो जायो अब्ला बेयाव जोङो गोबां जेरै सावरि बादारि जानाय एबा हाजिरा लानानै बेयाव गायनाय जायो आरोना आइजोफोरफोरखौ लोगो लानानै जेब्ला बे खोथिया गायखाङो गायखांनायनि उनावबो जों गोबां जोथोन लानो आबादारिफोरखौ गोबां जोथोन सनानै नुबोदों जेरै दैनि दै बुथुमनाय एबा बेयाव जाहाथे जेब्ला हाग्रा रज'यो बेफोरखौ फोसाबनाय लोगोसेनो बेयाव गोबां रोखोमनि हासार सारनाय बानोबा हासार साराबा बेफोर माबानाय जौगानायाव देरबोनायाव एसे हेंथायो आरो ना औ दे मानो नोंथां जेब्ला सहाबथ' होबाय गोजोन्थों दे